हेल' नोंथां। अह गोजोन मो गोजोन बेलासि नोंथां।
औ गोजोन गोजोन बेलासिनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
अह नोंथाङ मा खालामदों?
औ नोंथा आं दायो ओरैनो दङ।
अह नोंथांजों आङो मोनसे सावरायनो ओ सावरायनो नायदोंमोन। नोंथाङा नोंथांनि खाथि खाला जागाफोराव बेरायनानै दावबायनायनि बागैसो
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
अह। इदिनो माबे माबे जायगायाव दावबायहैखो नोंथाङा?
ओ नोंथां आङो जोंनि खाथि खाला ओनसो सोलनि होननानै बुङोब्ला जों ग ओ जो-जो-जोङो गिबियावनो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय हाहिम आरो सुरज' पाहार शिबसागर रंघर तलातल घर कारेंघर बैफोर जायगानि अनगायै आं गुबुन जायगायाव बेरायहैफेराखै नों थां।
अह अह। ओमफाय नोंथाङा बैफोर जायगायाव थांनानै मा मा नुबोखो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोङो शिबसागर होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि राजा महाराजा ओ इंराज सान्थ्रि रा जा महाराफोरा लुनानै गालांनाय जोङो इथाजों लुनाय बेफोरबादिनो रंघर कारेंघर तलातल घर
औ।
बिदिनो शिबदल, जयदल बायदि बायदि बायदि नुथाइफोरखौ जोङो शिबसागर ओनसोलाव नुनाय जायो नोंथां।
ओ अह।
बिफोरबादिनो जोङो सुर्यु पाहार होननानै बुङोब्ला ओ हाजो ओनसोलखौ जोङो बुजियो नोंथां। बैहाय गोबां रोखोमनि मिथिंगायारि नुथाय जेरैहाय जिब जुनार, बिफां लाइफां, दावमा दाावसा बायदिसिना गोबां रोखोमनि मन्दिरफोर दङ आरो बेवहाय गोबां गोबां गो-गोबां मोजां मोजां रोखोमनि मि-मिउजियामफोर दङ आरो बैफोरनि फिल्डफोरा जोबोर समायना आरो बै फोरनि जायगाफोरखौ जोबोद दिसिप्लिनाव लाखिनाय जायो। बैफोर जायगायावहाय थांनानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बैफोरनि सुबुंफोरा बै जायगाखौ गोबां दिसिप्लिनाव लाखिनाय जायो। ओ
नोंथाङाबो बेरायफेर ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव बेरायहैफेरबायब्ला एसे फोरमायना होदो नामा नोंथाङा?
औ नंगौ आं खाथि खालायाव बिदिनो बेरायनो थांबाय । बेफोरनो जादों ओ सुखि हाजो आरो बगामाथि बे मोननैसोआव आङो बेरायहैनाय जाबाय ।
ओ नों-नोंथाङा बगामाथि ओनसोलनि मिथिंगारि नुथायनि सायाव एसे फोरमायना होदो
अ आङो बे बगामाथिनि नुथायारि होननानै बुङोब्लाथ' बेयाव आं गोबां समायना रमायनायै मोनसे ओ पिकनिक स्पटआव आं नुनो मोनदों । जारिबाय आ बिदिनो सारै सारै दै दंफां लाइफां गोबां समायना आरो ना ओमफाय माहोनो बिदिनो दैमा, दैसा बोहैनाय गोबां समायना बेफोरखौ आं नुनो मोनदों आरो
औ नोंथां ।
औ ओमफ्राय नोंथां । ओमफ्राय नोंथांनि सायाव मोनसे कुइसन सोंनो लुुबैबावदों ।
औ ।
नोंथाङा जे बे ओम मा जागा होनदोंमोनलाय नोंथां होननाय जागाया?
ओ सुरज' पाहार, हाहिम, सिशिबसागर
अ बे सिशिबसागराव नोंथाङा मा मा नुबो बेफोरनि सायाव आंनो गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ नोंथाङा आङो एसे सिगाङाव बुंलांनाय बायदियैनो ओ गोबां रोखोमनि म-म ओ गोदोनि इंराज राजाफोरा लुनानै गालांनाय । मन्दिर आरो हरसेनि गेजेरावनो जावनानै दिहुननाय जो मोनसे फुख्रि दङ आं फुख्रिनि नाम फ फुख्रिनि मुंखौ गोसोआव गैला नोंथां । आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि इथाजों लुनाय कारेंघर आरो रंघ, तलाथल घर, सिशिबदल, जयदल बायदि बायदि रोखोमनि गोबां गोबां ओ म-मन्दिर बा गावसोरनि थाखुलि आरो खोनानो मोननाय बायदिब्ला जोङो कारेंघरनि सि-सिंजोंहाय मोनसे गोदो गावसोर दावहा नांनो थाखाय मोनसे दन्दर दन्दर रखम खुरनानै लानायखौ जों खोनानो मोनदोंमोन नोंथां ।
अ
आ नोंथाङा जे होनदोंमोन सुकि हाजो, दारागाव हाजो होननानै बै सुकि हाजो आरो दारागाव हाजो जोंनि मिथिंगायारि नुथायनि सायाव फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ फोरमायनो हागोन । ओ बे सुकि हाजो होननानै बुङोब्ला बे जोंनिनो खाथियावनो जायो बे सुखि हाजोआ । बेयावहाय गोबां मोजां माने मोनसे सिनारि दङ ओ माने बेयाव जोङो बेरायहैबाय थायो । बिदिनो दुगैयो मायो खाथियावनो खाथि जायो नालाय बेनिखायनो जोङो बेयाव थांनाय जायो । आरो बेयाव जोङो ओरैबायदि मोनसे माने मिथिंगायारि नुथाय थाय नुयो जे हाग्रानि जिब जुनार बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो अ
ओ देनाय बुंनायसै नोंथां ।
हो
बुंनायसाय नोंथां
अ बेफोरनिबा मिथिंगायारि बागैनो नामा?
नोंथाङा माबाफोर बुंनो सोंनो गोसोबा सोंनो हागोन।
अ अ नोंथांआ बैफोरनि जायगानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायहैफेरबाय नामा?
औ नोंथां बेफोरबादिनो बेरायहै फेरबाय होननानै बुङोब्ला सुखि हाजो दारागाव हाजो आरो भुटान हाजो बैफोर जायगायाव बेरायहैफेरबाय नोंथां
अ बेफोरो जायगायाव नोंथाङा मा मा नुनो मोनखो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो
ओ सुखि होनना हाजो होननानै बुङोब्ला नोंथांआ बुंलांनाय बायदियैनो बेवहाय मोनसे हाजो दं सारि सारि दैमा दैसा बिफां लाइफां दावमा दावसा जिब जुनार आरो बेवहाय लावखार ओंखाम जाग्रा मोनसे फिल्ड रकम दङ औ जेराव जों जोंनि खाथि खालानि सुबुंफोरा बै बै जायगाफोराव थांनानै रंजाहोयो बाजाहोयो बेनि गासै मिथिंगायारि नुथायफोरा जोबोर समायना बेवहाय जों थांनानै गोसोखौ गोजोन मोनो बेवहाय बेफोरबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि जिब जुनार जेरैहाय हाग्रानि मैदेर हाग्रानि दावरायाइ मोख्रा बाय बायदिसिना रोखोमनि जोङो जिरादफोरखौ बे बैहाय जों नुनो मोनो नोंथां
ओ ओमफ्राय आरो मोनसे मोनसे बुंबावदों मोनसे नोंथां नोंथां बेनो जाबाय भुटान हाजो ना मा होनदोंमोनथाय अओ बेयाव नोंथांआ मा मा नुनो मोनखो एसे फोरमायनायै
नोंथां जोङो भुटान हाजो होननानै बुङोब्ला जों बै जायगायाव थांनो थाखाय गिबियावनो जों
जोङो जोंनि जे मोनसे कार्ड बैहाय कार्ड नङाब्ला जों जों हाबनो थाखाय जों
हाबनो मोना मानो मानो होनब्ला बे बैयो जोंनि नोंथाङानो हायोब्ला एसे फोरमायदों नामा?
अ बेफोर जायगायावथ' आं थांफेराखै नोंथां नोंथांआ एसे गुबुन जायगा जायगानि गुबुन गुबुन जायगायाव थांफेरबावबाय नामा?
बेफोर नि‌ मादाव औ नोंथां जेरैहाय जोंनि साखाथि खाथिआवनो थानाय दारागाव हाजो हुमखि हाजो बैफोर जायगायाव थांफेरनो मोनबाय नोंथां
अ बे दारागाव हाजोआव मा थांनानै नों नोंथांआ माबायदि मोनखो आरो मा मा नुबोखो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
दारागाव हाजो होननानै बुङोब्ला जों नोंथां बैहायबो सुखि हाजो नि एखे रोखोमैनो बायदिसिना रोखोमनि बिफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा सा आरो सारि सारि दैमा दैसा बोहैबोनाय उम आरो मोनसे मोजां मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा ओ जायगा दं नोंथां जेराव जों बैहाय थांनानै
जोङो जोंनि गोसोखौ जोबोरैनो गोजोन होनो हायो। आरो बैफोर बैफोर जायगानि मिथिंगारि नुथायफोरा जोंनि गोसोखौ जोबोरैनो गोजोन मोनहोयो। जेराव जोंङो गरम बोथोरब्ला बैहाय थांनानै जोङो दुगैनानै जों गोसोखौबो गोजोन खालामहोनो हायो नोंथां।
अ।
औ। नोंथाङाबो हायोब्ला एसे फोरमायदो नामा?
आं आंनिखौ ना
औ औ।
आं दावबायनाय जायगाया थ' बिदिनो मोनसे संख्रै हाजोआवबो आं दावबायहैफेरनाय जाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे मा होनोमोनलाय बेखौ
ओ नोंथां औ औ । नंगौ नोंथां।नोंथाङा हाय जे होन्दोमोन नायपवालि पिकनिक स्पट बैनि मो इसे मिथिंगायारि नुथाइखौ फोरमायना होदो नामा नोंथाङा
औ फोरमाय जागोन। ओ बेयावहाय आं माने मोनसे ओरैबायदि समायना नु- नुथाय नुदों मोन जे बेयाव गोबां माने माखासे ग' थ' जिहेतु आइजोफोर बिसोरो गोबां बिदिनो दखाननि गला बेबायदिनो होना अ
नारें कमला बेबायदि फाननायफोरखौ आं नुनो मोनदोंमोन औ अ आरो बेजोंनो लोगोसे
बे साखाथियावबो मोनसे ओ मोनसे गिदिर द लं दङ'मोन ओ माने बे औ औ ओमफ्राय आरो बेजोंनो लोगोसे स्राय स्राय बो हैनाय दैमानि मोनसे दै बोहैनायसखौ जों नुनो मोनदोंमोन। आरो बेजों बेजोंनो लोगोसे जोङो गोबबां ओ सुबुंफोरखौबो जोंङो बेयावहाय लावखार ओंखाम जानो फैनायखौबो नुनो मोनदोंमोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो रंजाबोनानै गावसोरखौनो गोबां गोजोननाय मोनदों।
औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबायमोन। ओ नोंथांजों आं जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै जाखिनि मिथियै बाथ्राखौ नोंथाङा फोरमायनानै आंखौ मिथिहोनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अके।
औ दे बिदिब्ला नोंथां दे बिदिब्ला औ।